औ नोंथां
खोनादों ना नोंथां?
औ मोजाङैनो खोनादों।
दे दे मोजां खोनादों नोंथां औ औ बिदिब्ला जों दिनै बरफोरनि जाग्रानि सायाव रायलायनोसै नामा नोंथां?
औ जायो दे
मै मैहुर खालामनानै जानाय हाग्रानिफ्राय मैगंफोर नागिरनानै जानाय बेफोरनि सा सायाव रायलायनोसै ना नोंथां उम बिदिबा आं जागायोना नों? आं जागायग्रोनसै औ- औ, जोंङो हाग्रानि मैगंनि जानायनि सायाव रायलायग्रोनसै। ओ हाग्रानि मैगं होननानै बुङोबा जोंहा बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो माने जि बुस्थुखौ बायनाङा हाग्रायाव खानानै लानानै फैबानो मोनजानाय। बेफोर माखासे मैगं दं जोंनि बर'आ जाबाय थायो आरो एफोरखौ। आरो दोनैबो दङ नाथाय खम जालांबाय। मोननो मोननो थांला आरो दा जोंहा अ बायरा हाग्रानिफ्राय लाना फैनानै जाफैनाय होमबा लाफा सायख'
उम, औ
औ लाफा सायख'खौ जों जायो आरो लाफा सायख'खौ जों बांसिन मोजां मोनो जानो बै बैसाग मासावहाय। बैसागु जानाय टाइमावहाय बे समावहाय गोरलै गोरलै खिलिनायजों नाजों जानो जोबोर गोथाव जायो। बेदरफोराव गारसारनानै जानो बिराद मोजां जायो आरो बै समाव खैसिब खैसिब बिलाइ गोरलै-गोरलै बिराद मोजां जायो नोंथां जानो। आरो आरो जोंहा दै जिं जिंङावहाय दावफेन्दा मैगं नङा होमबा नोंथां? औ दाउ फेन्दा मैगंखौबो जोङो माने जाफैयो आरो लाबोनानै माने ओरै माने दैमा जिं जिं फोर मालाबा थांब्रबनानै माने खाब्रबना लानानै फैनानै जाफैनाय बेफोर मोनसे बिराद मोजां मैगं आरो देहानि थाखायबो माखासे पिट दं होननानै गोदोनि मानसिफ्रा बुङो आरो नङा होनबा नोंथां? जोंनि जानायफोरा माने जोंनि जानायल' नङा जोंनि माने मेडिसिनबो मोनसे मुलिबो बेफोरो जोंनि देहानि थाखाय।
औ
जोंहा नै दा दैज्लां बोथोरावहाय जोंहा नै बेलाय नोंथां थास' बिबार फैलायबाय नङा होमबा? थास' बिबारखौ जों जायो। अमा गोरानजों जायो, अमा गोथांजों जायो, ना गोरानजों जायो, नाजों जायो मेरला रोखोमाव नि जायो मेरला मेरला अबावबा जायगायाव न' नोंथां।
औ औ।
स'निफ्रायनो जोंहा थास' बिबारल' नङा जोंहा थास'निफ्रायनो थास' आइथिंबो जायो। ना नोंथां बे थास' आइथिंखौथ' जों सानफ्रामबो मोनजाबाय थाया नालाय मोनसे सिजोनावल' जों मोनजायो जोबोद गोथाव जायो आरो बेफोर जानो। आरो बे थास'आनो सोरबाया आर आ थास' बिसं दंलायो मेसेङाव जानो थाखाय। थास' बिसंखौ जों आ आरो मेसेङाव जालायो आरो उम थास' बिसंखौ जोङो बांसिन हाजोनिखौसो जायो नोंथां हो। जों माने नै बिदि प्लेन प्लेननिखौ बारा जाया माने हाजोनियाखौ जों बांसिन मोजां मोनो। बिलाइ लावज जिर लावजिर जानो बिराद मोजांसिन जों नाङो आरो माने जों बेखौ जानानै माने नैबेखौ बारा जानो सुखुनाय मोना आरो। बेखौ गोथावसिन मोनो नालाय जों बेखौ खौ बांसिन जानाय जायो नोंथां।
उम।
ओमफाय जोंहा नै खुदुना खुदुनायाबोथ' नोङो बिराद माने भिटामिन गोनां बुस्थु होनना बुङो नोंथां। नङा होनबा बेफोरखौ जों जायो खुदुनाखौ मोननै रोखोमै जों जायो नोंथां, मोनसेया जाहैबाय बिफांङैनो जानाय एसे गोरलैयावहाय ओ औ आमफाय मोनसेया जाहैबाय जों दालायखौल' जायो माने बिलाइ सिलाय जाया जों दालायखौल' जायो गोरलै गोरलै बि दालायखो। बेखौ माने बिराद मोजां जों जायो आरो। माने बेखौ दा नोंथाङा नोंसिनिथिं मा मा जायो दे नोंथाङा एसे फोरमायलाय।
औ नोंगौ। जेनेबा जोङो न'खरावहाय मैगं थाइगंफोरखौहाय जे
औ नोंथां।
जों बांसिन गामियाव थायोखाय इफोरावहाय थानाय मोनसे मैगं थाइगं जों बेफोरखौ एसेखौ जोङो
औ नोंथां औ
ओमफाय थास' बुंलांबाय नों बेफोरखौ जोंनिथिंबो गोजान जायो
ओ नोंथां
बांसिन बांद्राय गोब्राब जाया आरोखि मोननो गोरलै जायो आरोखि ओमफ्राय बेफोरखौ जों जायो थिग जों जोंनिजों बिफांफोरखौबो जायो दिंखिया बेनिफ्राय हाग्रानि आरोखि बेफोर गासिबो हाग्रायावनो हारसिङै रज'नाय खिफि बेन्दों ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो मा बुंनो हायो फुदिना बेफोरबो बारिफ्रावनो रज'लाबायनाय आरोखि बेबायदिनो जोङो बेफोरनि अनगायैबो जों माखासे फिफांनि बिलाइ बायदि जेरै एबा नेरसिं बिलाइ आरो जों हाग्रायावहाय बांसिन मा मोनो? खारौ खान्दाय बिबार बि बिनिखौहाय बिजौखौबो जायो बिजौखौ खौबो जानाय जायो सम समावहाय। ओ आरो बास थाट बिबार बासा बिबारखौ मोजां जायो माब्लाबा एव
नंगौ।
अनला ओंख्रिफोराव होनानै जायो।
नंगौ- नंगौ-नंगौ नोंथां।
गाम्बारि बिलाइ बिनिफ्राय
मा होनदों नोंथां।
औ औ औ औ।
बे मारैबा होनोमोन बे बिफांखौ एनि बिबारखौबो जायो आरोखि गोखा जायो बेबायदिनो जों जेनेबा थाराय बिजौ
औ नोंथां।
बेबायदिनो गोबां आरि दङ आं माखासे खबाव उफाय बावलायलांबाय। दा जों बेखौहाय मा मुलि हिसाबै जानाय जायो। नङा होमबा जेननिबा अन्थाइ बाजाब बेफोरखौबो जों बेदरजों जायो उम। बेबायदिनो आरोखि। गोबां दङ जेनेबा हाग्रायाव जोङो मोनो मैसुंखा
नंगौ नांगौ नोंथां।
मैगं हिसाबै जेनेबा अलदद मैखुन मैखुनफोरखौबो जोङो बेरला नायखौ जायो जाजानायखौ फु आरोखि जेनेबा दंफां मैखुन जोंनि जोंहाय हाफब मैखुन मोनो। हाफब मै खुनखौबो जानाय जायो आरोखि बेबायदिनो गोबां दङ आरो
नंगौ नंगौ
ओमफ्राय एसे बुंदोलाय दे नोंथाङा
औ औ दाथ' जों मैगंखौ बुंलायबाय आं दानिया मैहुर खालामनानै जानायखौ एसे बुंसैलाय फंबाय
औ औ
मैहुर होननानै बुङोबा जोंहा गोदोनिफ्रायनो नियम दंखायो जों हाग्रा बंग्रायावहाय माने सिखार खालामनानै जानाय नङा होमबा नोंथां जोंहा बेफोरबायदि मैहुर होनना बुङोबा जोंनि जायगायाव जों सेसा होनायखौ बांसिन माने थाब गोसोआव फैग्रायो आरो जोंहा बोसोरावहाय खेब खेबसे जों सेसा होखायोआनो नोंथां से सा ओमफ्राय बे सेसा होनो थांनायावनो बुहुत बुस्थु मोनबोफायो आरो जों माने सेसाखौसो टारगेट लानानै थाङो खिन्थु बुस्थुआ एसे सेसाजों लोगोसे जों बुहुत बायदिसिना मोनबोफायो जेरैहाय ओ मालाबा समाव जाहा मालाय मोनबोफायो जोङो नोंथां औ जाहा मालाय मोनबोफा होफायो बेजों लोगोसे जोंहा माबा नेवलाय मोफौ बेफोर मोनबोनाय जायो आरो जों जेब्ला सेसाखौ होसोयो बा जों होनो थाङो बै समाव जोङो माने माने सेसाखौ जों डाइरेकलि होआ सेसाखौ जोङो गावनि खुलि थाग्रा जायगायाव दलद दलद नायग्रोनाय जायो नोंथां मानो होनबा से खौ नों खारबाथाय मोननो नागिरा नालाय नोंथां खस्थ' दंमोन बेखौ मोननो बेनिखायनो जों थल' दल' थांनानै खुलि खुलियाव नायग्रोयो माने गाव जेराव थाग्रा बेहाय ओमफ्राय बिनिफ्राय जोङो नुबा ओमफ्राय डाइरेक्ट बेखौ बे माबायावनो गावसोमनाय जायो आरो गावनि थाग्रा जायगायावनो गावसोमनाय जायो मानो होनबा सेेसाया बिराद थैनो गोरलै नोंथां माने औ बिराद थैनो गोरलै बेजों लोगोसेनो जों मोफौबो मोनबोफायो मोफौनि थाखाय जों खुदाल लानानै थांखायो नोंथां माब्लाबा समाव मानो होमबा अखा हानाय बोथोरावहाय मोफौआ अखा अखा हानानै अखा हाखानाय बोथोर मानानि मा अखा हाखांबाय जेनेबा जुब जुबनो बे समाव जुदि दिना थान्दाबा ओमफ्राय जुदि बायसान्सआव थाबैनो सान्दुं दुंना होदोंबा मोफौआ माने सानदुं सा नो ओंखारो नोंथां।
औ औ।
नि थाखाय जों बे खदालखौ लांफायो माने जेब्ला बेखौ जै ज्राब होननानै माने हाग्राया जेब्ला ज्राब होननानै बे हाबफैनगोनना ज्राब होननाय लोगो लोगोनो जोंबो नायगिर बेयाव माबा मोनसे दं बाहाय ओमफाय बे जेब्ला बे हाबगोन बे गुदुंखौ जों नाय नुगोनना। होमबाथाय जों बे गुदुंखौ जावनाय जायो आरो। बेनो स बेहाय जोङो बे मोफौखौ लाबोनाय जायो। आरो नेवलायखौथ' नोंङो मिथि खायो नेवलायनावथ' गावनि हारसिं निजा गुुदुं थाखाया नोंथां।
उम।
मोनो बेयावनो हाबहैलाबायो माने मानसि नुनानै खारना नङा होनबा नोंथां।
औ।
बेयावबो जों बेखौ जावनानै लाबोनाय जायो आरो।
उम उम।
औ आरो मान्दाब मान्दाब होनदों नोंथां मिथिगौना मान्दाबखो?
औ मिथिगौ।
औ औ। बेफोर मान्दाबखौबो जोङो सिखार खालामनानै जानायानो जायो जेनेबा। मोनबोनाय जायो बेफोरखौ गासिबो। लाबफानाय मोनबोफानाय जायो आरो दा नोंथाङा एसे बुंनायलाय। जेनेबा बेनि सायावहाय।
उम नोंगौ सिगां समफोरावहाय जोंनियावबो बेबायदिनो मैहुर खालामनानै जानाय हुदा दंमोन जेनेबा बांसिन माने बैसाग मास जेनेबा सैथ्र' दाननि जोब जोबथा सानावहाय बे मोनसे हुदा बायदि दंमोन आरो। आरोखि जेनेबा जोब था मासावहाय बोसोरनि जोबथा मासावहाय गोखा गोखै बेफोरजोंबो जानाय आरिनाय बे हुदा दंमोन आरो जेब्ला मैहुर खालामनो थाङो। अब्ला जोंङो सिगांङावनो गामिनि बयबो ओंखारो नालाय। सासे जेनेबा बैसो जानाय फ्रा फुजा होग्रोनाय जायोमोन आरोखि आं बेखौसो बुंनो सानदों जे आथिखालावहाय बेफोरो खमायबोबाय एबा जोबबोबाय। नोंगौ फोजोबलांनायाबो जोंना मोजां मानो होनोब्ला जोंङो दा सोलायनांगौ सम फैबाय जेनेबा मिथिंगा रैखाथि होनाया जोंनि गासैनिबो बिबोबि बाननालाय बेखायनो हाग्रा ओ हाग्रा बंग्राजों लोगोसे बैफोर जिब जुनारफोरा जाहाथे मोजाङै थानो हायो।
नंगौ नोंथां।
उम्म गोबां जालाङो आरोखि इ एरलाङो जों बेनि थाखाय जों बेफोरखौहाय दा रैखाथि होनांसिगौ। होनना जों सानो आरोखि आंङो।
थां बिदिब्ला औ नोंथां।
थारैनो खमायबोबाय आरोखि नोंगौ जोंनियावबो सिगां सम दं होनब्लाबो दा बेफोरो एफाराब गैय
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ नंगौ बिदिब्ला दोनै एसेयावनो दोनथ'सै नामा नोंथां समाबो जाबाय।
औ दे नोंथां औ।
दे दे